अह ओ गिबियावनो नोंथांनिसिम गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो। सानजौफुनि गोजोन हामलायनाय गोजासेलाय।
अह। ओ दे होमब्ला जोंहा ओ मोनसे दे बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनाय आयदानि सायाव सावरायलायनोसै।
औ जागोन दे।
अह गिबियावनो नोंथाङा बुंदों बुंनो हागोन नामा ओ जोङो दोरोङारि होनोब्ला मा मिथियो बेखौ सुंदयै फोरमायोयोब्ला गाहाम जागोन आरो।
दोरोङारि जानाय लोंनायना आ दोरोङारि जानाय लोंनाय होनो ब्ला जोंहा गोदोनिफ्रायनो आ माबेबा मोनसे मि थि समनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय जिखुनु जाया आ जानाय लोंनाय बा गाननाय जोमनायानो जा बेखौनो जों दोरोङारि बा ट्रेडिसनेल होननानै बुङो। दा ओ जोंहा ओ स्पेसियेलि जोंनि बरफोरनियाव जोंहा गोबां दोरोङारि जानाय लोंनायफोर दं। जायफोरखौनोखि जोंनि गांनि मानसिफोरनिफ्राय लानानै दिनैसिमबो सोलिबोगासिनो दं बे जानाय लोंनाया। आ गोबाव समनिफ्राय दिनैसि जों सोलिबोबाय थानाय बे जानाय लोंनायखौ जों दोरोङारि जानाय लोंनाय होननानै बुंनो हायो आरो। दा आ बेबायदि दोरोङारि जानाय लोंनायफ्रा गुबुन गुबुन ट्राइबफोरनियावबो थायो नाथाय जोंनि बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनायफ्रा एसे अ आलदा रोखोमनि आरो। जोङो ओ बर'फ्रा बांसिन दा मिथिंगानिफ्राय मोननाय जिखुनु जाया दैमा दैसाफ्राव मोननाय गोबां दोरोङारि जाग्रा मुग्रा जा जाग्रा लोंग्रा आ बेसादफोर दं आरो जोंनि बरफोरनि थाखाय। दा बेफोरनि गेजेराव जों लानो हायो। साम'फोराबो जोंनि दोरोङारि जानाय लोंनाय। साम' ओंख्रि जानाय। आ बिदिनो सबायजों साम' अनलाजों दाउ। आ बिदिनो नाजों मैथा बेफोरबादि जानायफ्रा जोंनि बर'नि दोरोङारि। जानाय लोंनाय आरो। दा बेफोरखौ आ ओंख्रिफोरनि नामफोरखौ आं किसुमान बुस्थुफोरखौ लाजोबनो हायाबो जानो हागौ। बांसिन खामानि बांसिन जानाय लोंनायनि बेसादफोरखौ नख'रनि जाखिनि मेन हिनजाव मानसिफोर। बिसोर माने सा सिन बुजियो आरो साबसिन मिथियो। दा नोंथाङा बेफोरखौ दोरोङारि जानाय लोंनाय मुंफोरखौ लानानै एसे गुवारै बेखेवोब्ला मोजां जायो आरो।
ओ जोंनि बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनाय होनोब्ला जों बेखौनो मिथियोदि अनला ओंख्रि जेनेबा अनलाजों ओ बेबायदिनो बर'फ्रा अनलाजों एम्फौ लाथा। अनलाजों मेवा। बेफोरखौ ओ जानाय अनलाजों दाउ बेफोरखौ जानाय जायोमोन ओ बेनि अनगायैबो सबायजों साम' सबायजों नाथुर बेफोरखौ जायोमोन ओ आरो बेफोरबायदिनो जोङो दोरोङारि होननानै मिथियोब्ला नारजि दोलो । नारजिखौ जों अमा मेजेमजों जायो। मोन। ओ बेबायदिनो मैथाजों नायाबो जोंनि दोरोङारि जानाय लोंनाय। आ बेबायदिनो माखासे जोंनि मैगं फोरबोे दोरोङारि जानाय लोंनायाव बेफोरबो गोग्लैयो जेरैबायदि लाफा ओ ओ ओ मुला-मुला गुन्द्रु बानायना दोनोना बेफोरबो जोंनि ओ जानाय लोंनायनि बाहागोआव गोग्लैयो ओ दा बेफोरखौ जोङो जानाय लोंनायनि बेलायाव जों बेफोरबायदिनो ना ओ नाफाम खौबो जों बुंनो हायो आथिखालाव नाफामा जोंनि ओ जि आइ टेकबो मोननो हाबाय नालाय ओ बेबायदिनो जोङो अनला ओंख्रि बानायनो थाखाय जों गिबियावनो ओ माइरंखौ जखानि लानानै दैयाव सो सोमना दोननाय जायो ओ बेखौ रुइजासे सोमनानै बेखौ जेब्ला रुइयो अब्ला बोखांनानै दै बोखांनानै दोननाय जायो जेब्ला दैया सरगजोबो अब्ला बेखौ ओ उ-उवाल एबा गायहेनजों देनाय जायो अन गुन्दै खालामना लानाय जायो ओ बेनि उनाव जोङो ओ बेखौ संनो थाखाय साराय एबा थौफोरावखौ लानानै अगदाबा अर जरायनानै लाग्रोनाय जायो बेनि उनाव जोङो बे थौ एबा साराया दुङोब्लाथाय बेवहाय थाव होनानै ओ बेदरफोर होयोब्लाथाय अनलाजों बेदरफोर सङोब्ला बेदरखौ मोजाङै एवफ्रामना लानांगौ बेनि उनाव गासिबो थाव ओ बानलु पियास गासिबो होजोबनांगौ आरो बेहाय जिखिनि होनांगौ मुवा दङो बेफोरखौ होजोबो। हालदैफोरखौ बेनि उनाव जोङो बेखौ मोजाङै दै होनानै ग्लब ग्लब गोदौ होनांगौ बेनि उनाव जोङो देखानानै लानाय ओ अन गुन्दैखौहाय ओ फारसे आखाइजों फ्रि फ्रि सारनानै होनाय जायो बेनि उनाव फारसे आखाइजों ओ खादौजों ओ उरबाय थानाय जायो बेखौ उरनायनिबो जोंहा माखासे ओ सुबुं फोथायनाय ना मा होननांगौ बेखौ ओ बेखौथ जों बुंनो हाला जायखिया जोंनि मोनसे फोथायनाय आरो ओ जोङो माने बेखौ उरोब्ला फारसे आखाइजों उर खादौजों उरबाय थायो उरबाय थायोब्ला माने जोंहा ओंख्रिया गोथावसिन जायो आरो बे ओ अना फिथर जाया होननानै जों बेखौ मिथियो आरो ओ नङाब्लाथाय ओरैनो होबाय थायोब्लाथाय बियो गथा गथा जानानै थागोन ना बेनि थाखाय थाखाय बेखौ उरनाय जायो ओ बेबायदि खालाम-खालामोब्ला जोंहा ओंख्रियाबो मिस-मिस जायो ओ बिनि उनाव जेब्ला ओंख्रिया एसे गथ खायो अब्ला ओ जोंनि सोरगिदिं खनसायबानो मोननाय बेबायदि हाइजें बिलाइ माखासे मोदोमग्रा बिलाइफोरखौ होनानै ओंख्रिखौ खांनाय जायो आरो बेनि उनाव अनला ओंख्रिजों जोंहा बर'फोरा गोबां गोथौ सोमोन्दो दङ ओ जायखौ जों बरनि गुदि हाबायाव अनला ओंख्रि नङा बानो जाया हाथासुनि हाबायाव ओ बे हाथासुनि हाबायाव संनायनि ओंख्रिजों आथिखालनि अनला ओंख्रि संनायजों गोबां फारागखौ नुनो मोनो जेरैबायदि हाथासुनियाव जोङो संनाय समाव बेवहाय मस्ला मस्लि जेबो होनाय जाया ओ बेवहाय जोङो हालदैबो होनाय जाया ओ बेफोरखौ नाथाय आथिखालाव जोङो गोदोनिफ्राय गोबां सोलायबोनानै बे ओंख्रिखौ संना जानायखौ जों नुनो मोनो आथिखालावथ खायसे खायसे बेबायदिनो अनला ओंख्रिखौ संनो थाखाय माखासे मेसिनजोंबो अन गुन्दैखौ देना लायो ओ बै समावथ' जोंहा बेबायदि आथिखालनि बायदि ओ बेबायदि मेचिनफोर गैयामोन जायनि थाखाय जोङो उवाल गाहेनजोंनो देनाय जायोमोन ओ बेबायदिनो जोङो अनला ओ ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो बेनि उनाव साम ओंख्रि साम सबाय होनबाथ बयनिबो ओ बियो मोनसे मोजां मोनजानाय ओंख्रि ओ सामखौ साम आरो सबायाइखौ संनो थाखाय जोंनि आइजोफोरा सामखौ गिबियावनो दैमा एबा बिलोफोराव खनना लायनाय जायो बेनिफ्राय बेखौ न'आव ला बोनानै मोजां सानसे बा साननै दैयाव दोननाय जायो जाहाथे बिनि मैलाफ्रा गगारना थाङो बेनि उनाव जोङो बेखौ बिनि दाखोनखौ गारनाय जायो बिनिफ्राय जोङो दाखोन गारखांनानै बेखौ बेखौ ससे दानसनाय जायो बेनि उनाव जोङो दैयाव आरो मोजां सोमबावना दोननांगौ जाहाथे बिनि मैलाफोरा गनायनि थाखाय बेनि उनाव जों बेखौ खादाफोराव ओ बा सोरबा खायसे-खायसेया मनायावबो लानानै नारें लेबुफोरजोंहाय होनानै बेखौ ओ मोजाङै हु ओ हुनाय जायो आरो साफायै बेखौ हुनानै मोजाङै सुनानै बेखौ सबायजों संनाय जायो आरो
ओ नोंथाङा बुंनाय गासैबो बाथ्राफोरा जोंनि बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनाय बर'फोरजों सोमोन्दो थानाय गासिबो जानाय लोंनायफ्रावनो बर' फोरजों सोमोनदो दं आरो गोथौनो दा बेफोरनि गेजेराव जोंथ जों बर'फ्राथ बेफोर ओंख्रिफोरखौ बयबो जाखायोआनो
औ
आंनि बेलायाव आंनि साबसिन मोजां मोननाय ओंख्रिया आं सबायजों ओ सामजोंखौ बिराद मोजां मोनोलाय आरो
औ-औ
ओम दा आं मिथिनो लुबैदों आरो नों अनला दाउनि अनगायैबो माबेबाफोर मैगंफोरखौ साबसिनै मोजां मोननाय दा जोंनि बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनायफोरखौ आरो ना माबेेखौ साबसिन मोजां मोनो माबायदि जायोब्ला बेखौ एसे खोन्थानो हागोन नामा
औ आंथ ओरैनो गासिखौबो मोजांखौनो मोनो ओमफ्राय नाथाय आं बर'नि गासैखौबो आं समानैनो मोजां मोनो आरो ओम बेनि उनाव आं बर'नि दो दोरोङारि मोजां मोनाथ होनो बुंनो हानाय नङा जेनेबा आं बेखौ अनलाजों माबा अ नारजि-नारजिखौ आङो जानो हाया आरो माने खायसे ओ गोखा-गोखाफोरखौ माने मोजां मोन ना बिनि थाखायनो आंबो बे गोखा ओंख्रिफोरखौ जानो मोजां मोना आरो जायनि थाखाय बेखौ जानो हाया बेनि थाखाय बेखौ जानाय जाया आरो
खोनायासै माथो
दोरोंखौ ओ आं नोंथांखौ बेखौ सुंदयै फोरमायना होयो जे नोंथाङा दोरोङारिखौ लाखि इयुनाव लाखिलांबाय थानो थाखाय जों माबायदि खामानि मावनांगोन होननानै नोंथाङा सानो
औ जोंनि दोरोङारि जानाय लोंनायफोरखौ लाखिनो थाखाय ओ जोंहा ओ जोंनि बरफोरनि बेलायाव दोरोङारि जानाय लोंनायखौ लाखि। बेनि थाखाय जोंहा माखासे ओ दोरोङारि जानाय लोंनायफ्रा जोंहा धोरोमफोरजोंबो एसे एनै माबा थायो आरोना आरो बेनि अनगायैबो जोंहा ओ बरफोराथ फ्राय बे दोरोङारि जानाय लोंनायखौ जाखायो दा बैफोर दोरोङारि जानाय लोंनायफोरखौ जा लाखिनो थाखाय जोंहा इयुनाव लाखिनो थाखाय। जों बैफोर बुस्थुखौ बाहायदावबाय थानांगोन आरो। ओ बोथोरजों लोगोसे ओ आ बोथोर सफैब्ला माबेबा बोथोराव सामफोरा जानो गोथाव जायोना बै बेफोर बोथोराव जों सामफोरखौ। ओ जालांबाय थानांगोन आरो आरो माबेबा बोथोराव जों ओ दाबायदि बोथोरावनो जों मैथाफोर मोनो आरो
औ औ
बेफोरखौ जोङो जाबाय थानांगोन आरो दा बेफोरनि अनगायैबो जोंहा। ओ बैफोर दोरोङारि जानाय लोंनायफोरखौ जोङो ओ माबेबा मोनसे बिजाबफोराव नट खालामनानै आरामै जों लिरनानै रि। जायनानै लिरनानै दोननायफ्रा जोंहा गोनां आरो बेफोर माने इयुन समफोराव जोंहा आ गोबां गोनांथिथार जागोन माखासे बुु माखासे दोरोङारि जानाय लोंनायफोरखौ जों। बिजाबफ्राव मोनो आं खोब फरायनो मोनदों। खिन्थु ओ गोबांं दबावो जोंनि दोरोंआरि। दोरोङारि जानाय लोंनायफोरखौ जायफोरखौ लेखाफोराव जों सेेबखांनानै मोजाङै लाखिनानै दोननायफोर खौबो, दोन्नायफोरखौ जों मोनजोबा आरो दा बेबादि जा-जायो दा बेफोरनि माने जोंहा ओ गभारमेन्ट- फोराबो एसे एनै इनिसियेटिभ लानायफोरखौ आथिखालाव एसे एनै नुदों थेवब्लाबो थोजासे नङा। इयुनाव लाखिनो थाखाय गोबां जों खामानि मावबावनांगोन दं आरो। ओ दायोथ' औ समाबो जाबाय। औ नोंथांजों रायलायनानै गोजोननाय मोनबाय औ ओ दे।